हेलौ? औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों।
मा खालामगासिनो नोंथां?
नोंथां नै दायो ओ फुङाव सिखारनानै ओरैनो आराम जेरायनानै दङ नोंथां।
औ बोथोरफोरा माब्रै नोंथां?
बोथोरफोराथ' जोबोद गरम नोंथां। सम जोबोद सान्दुं दुंदों। अखा हायाखै दोनै जोबोर सान्दुं दुंदों माने।
माबा अखासो हागासिनो नोंथां।
औ औ औ औ।
होमबा नोंथां औ जोङो होनबा एसे ओ बर'फोरनि ओ खेला गेलेनाय बा ओमफाय आथिखालनि जोङो माने नुनो मोननाय गेलेनाय बै फोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां।
जागोन जागोन नोंथां सावरायजागोन।
होमबा आङो एसे फोरमायग्रोनिसै बेनि सायावनो।
जागोन नोंथां।
जोंहा गेलेनाय होनोब्ला, जोङो जोंनि गेजेरावबो जों बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफायनो माखासे गेलेनायफोरखौ जोङो बानायनानै लाब दों एबा माखासे रोखोमनि ओ खेलाफोरखौ जोङो गेलेबोदों बा बेखौ बैफोरखौ गेलेनो ओ रंजाबोदों। ओ थिग बेबाय बिनो जोङो जेरै गथ'फोर माने बांसिनै गथ'फोर बा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बा लावखारफोरा बै गेलेनानै रंजाबोनाय बैफो ओ फोरखो जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जोङो बाथा गेलेनाय ओ बेनि उनावहाय ओ थाखोमालायनाय गेलेनाय ओ दैयाव जेरै आमोल दोमोल
नोंगौ। नंगौ हेलौ नोंथां हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना? ओ खिखर गेलेनाय ओमफाय आरो जोंनि मा होनो बेखौ ओ खिखर गेलेनाय ओनदो ओमफाय गिला गेलेनाय बेफोरबायदि जोङो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो बाथा गेलेनाय होनोब्ला जोङो बेयावहाय ओ मोनसे ओ लाव ओ फिसा ओम लावथि मा गुसुं उवा माने थुख्रा दाननानै जोङो बेखौ ओ हाखौ एसे जावनानै जों बेवहा सोनानै जोङो ओ बुख खोनानै बुगदावनानै जोङो गोजानजों माने लावथिजों बुना हरो माने जायनो बेसेबां गोजां बु-बु-बुहरनो हायो आरो माने बे देरहायो।
नंगौ नोंखान न नंगौ।
बांसिन गोजान बुनानै थिनहरनो हायो बै औवा थुख्राखौ बा गन थुख्राखौ ओङो बेफोरबायदि जोङो गेलेयो ओमफाय जोङो बै थाखोमालायनाय गेलेनाय होनोब्ला जोङो बेखौ ओ जयैनो जोङो ओ माबा खालामो बेखौ ओ ज जानानै माने सोरखौबा सासेनि माने जोङो सायखलायो आरो जेनेबा बेयावहाय मोनसे ओ खान ओ आ आदब दङ बेखौ सायखनानै माने जायनि बाहागोआव गोलैयो बेनो माने नायगिरनां गौ आरो ओ ओमफाय बा ओ आ माखासेफोरा थाखोमायो ओमफ्राय बेखौ नायगिरनायआव ओमफ्राय नायागिरै नायागिरै जायनो फार्स्ट ओ माने नुजायो बा नायागिरनानै मोनजायो बेनो ओ उनावहाय नेक्स्ट माने ओ उननि खोनसे याव बियो बे एबार नायगिरनांसिगोन आरो जाय फास्ट नुजाग्रोनां जादोंमोन बेयो नायगिरनांगोन आरो थिग बेबायदि जोङो माने उन्दै समाव जोङो गोबां गेलेदों नङा होनबा नोंथां? औ ओ बेफोरखौ जोङो माने सिगां समाव जों मबाइल बायदिसिना जों उन्दै समाव मबाइल बा बिदि टिभि बि बेफोरबायदिनि जेबो माने बांद्राय गैयामोन। जोङो न'आव थायोब्ला ओरैनो थानाय समाव जोङो फरायसा गखनाय उनाव बा ओरैनो थानाय समाव जोङो ज' ज'नो गामिनि बयबो सेंग्राफोर बा गथ'फोर ओंखारलायनानै जोङो बैफोरबायदि खेलाफोरखौ जोङो गेलेयोमोन। बिनि उनाव जोङो बै आरो मोनसे। जोंनाव दंबावो जों जे अन्थाइजों गेलेयोमोन जोङो अन्थाइ गरब्रा लानानै बे गेलेयो बेखौ मा होनोमोनथाय नोंथां?
जोंनि जोंनिथिं बेखौहाय नोंथां जोंनिथिं बेखौहाय ओइ साबख' गेलेनाय होननानै बुङोमोन आरो नोंथां।
होनो ना औ औ। बा आं जोंनिथिं मा होनोमोनथाय आं बेखौ बावगारथ'बाय। बेबायदिनो जोङो माखासे गोबां खेलाफोर गेलेनायखौ जोङो मोननो हायो बा जोङो गेलेबोदों आरो। नोंथाङाबो बे गेलेनायनि बागैनो एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथां
जागोन नोंथां जागोन माने नोंथांनि जेनाखि फोरमायलांनाय ना बे फोरमायलांनायाव माने ओरैबायदि गोसोआव फैदों बै उन्दै समाव गेलेबोनो मोननाय जायखौ नोंथाङा बुंलांदों बाथा गेलेनाय बाथा गेलेनायखौ उन्दै समाव गेलेबोदों माने जोबोद माने इन्ट्रेस्ट मोनबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ
औवाखौ दानस'नानै ससे हाखर खुरनानै गोजान एरगार हरनाय बे बेनिफ्राय बै गोजाननिफ्राय थांनानै सुबुबोनाय जायखौ जोङो एरे दौरे थिलिया सावरि सामफा नै बेफोरबायदि मोनसे स नाय नेमखान्थि दंमोन आरो नोंथाङ बेफोरबायदि साननानै गेलेबोयोमोन बेबायदिनो माने जों लोगोफोरजों जमा लोगो नांनानै गेलेबोनाय। बे खौ एबा गेलेबोनो मोनदों आरो नोंथां आरो आरो बे जों लोगोसे जों मोनसेबो जोबोद इन्ट्रेस्ट
गेम गेलेबावोमोन नोंथां जायखौ जों जोंनि साइडजों खु खुवा गेलेनाय होननानै बुङो नोंथां बै थखथा एबा बाथामफोरखौ हास'नानै थुख्रा थुख्रा खालामनानै जाबखोलायनाय गेलेयोमोन आ नोंथां
नोंगौ
नैबेखौबो जों गेलेयोमोन आरो नोंथां बे
जोङो बेखौ माबा माने माखासे समाव जोङो सेन्देलनिबो माबा खौ बानायोना बेखौ सेन्देल बोराइफोरखौ जोङो हानानै गल गल खालामनानै जोङो जाबनाय बानायनाया औ
माने बै समावथ' गासिनावबो थखथा औवा बाथामफोर गैयामोन नालाय नोंथां बिनिखायनो बै सेन्देलफोरखौबो हास'नानै थुख्रा थुख्रा खालामनानै जाबोमोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
बेनो जोंहा बिनि थाखाय बल थरसे नांगौमोन नाथाय बल नाखौ बै समाव बायनो थाखाय रां गैयामोन बेनिखायनो बै जेनेबा गामसा गिजि बिमाफोरनि दखना सुद्रि नै बैफोरखौसो खाथुबनानै बे बलजोंनो गेलेयोमोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ जोंना औ नोंथां जोंनाबो बेबायदिनो माने बांसिन समाव जोंना आरो बिदिनो प्लास्टिकफोरखौ गथा जमा खालामनानै जोङो ओमफ्राय बेखौ बुथुमनानै जोङो एकदम रसाजों दिरुंजों बे सुथलि बा फाथोनि दिरुंजों म
नंगौ नंगौ नंगौ माने बेफोरबायदिखौ माने गोसोखाङोब्ला बै गोदोनि गारबोनाय ना जारिमिनफोरखौ जोबोद रो
नंगौ नंगौ बेफोरबायदि जे जोंनियाव माने गोबां गेलेनाय रंजानाय। बेफोरबायदि दङमोन बा रंजाबोदों जोङो। नाथाय ओ आथिखालावथ' जोङो आथिखालनि गथ'फ्रा बेफोरखौथ' मिथिला रोंला बा बैफोर ओ बल बल बानायनाय जोङो माबायदि खानानै बानायोमोन ओमफ्राय आरो जोङो मोनसे समावथ' जोङो ब माने ज जाय जोंखौ जोलुर जोलुरखौ जोङो बलखौ जोङो बायामोन नाथाय जोङो ओ नारें जुमब्रा फिथाइखौनो लानानै जोङो गोबां ज' ज'यै गेलेयोमोन आरो नोंथांना।
नोंगौ नोंथां माने औ जों साननानै नायोब्ला माने जोंहा बै समावहाय ओ बै जोलुर बायनो थाखाय माने रांखावरि गैयामोन।
नंगौ बेबो मोनसे औ बेबो मोनसे जोंनि।
बेनिखायनो जों जुमबा फिथ फिथाइ नङाब्ला बै प्लास्टिकखोनो जमा खुथुमनानै गथाब बानायनानै बेफोरखौनो गेलेबोदों होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां औ। आरो नै दायो बुंनो थाङोब्ला आथिखाल बिथिङावथ' गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जोङो। जेरै दायो फुटबल गोबां जोंनि बि टि सि एबा आसाम इण्डियानि सिङावबो गोबां क्लाबफोर दंसै आरो फुटबल क्लाबफोर जेरै
होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनिनो दुरान कापाव गेलेग्रा ओ बड'लेण्ड एफ
एफ सि जायखौ जों मिथियो नगौ बेयावबो जोंनिनो बर' हारिनि जाय गेलेगिरि
जायखौ बुङो जों हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर' माने बे
नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
ओ जों सानानै नायोब्ला बे आजिखा आथिखाल बिथिङावबो गेलेनायफोरखौबो माने सोलोंथाइ बिनिनो आयदा होनानै लानो हासै आरो माने नोंथां।
माने औ। नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला माने मा होननांगोन जोङो बै गोदोनिफ्राय जोङो नारें जुमब्रा गेलेनाय नारें गुसुमब्राजों जोङो जोलुर गेलेनाय ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना जोङो बल पस्टिक जों बल बानायनानै गेलेनाय बेफोरनिफ्रायनो बियो माने थुलुंगाया जोंनाव फैबाय थादों बा जाबोदों होननानै जोङो जानांगोन आरो ना नोंथां। औ ओमफ्राय दासिम ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बुहुद माने गोजौ थाखोसिम जों सहैनो हानाया बेफोरखौ बेफोरनिनो माने गोहोम होननानै जोंङो साननानै लानांगोन आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ बैफोर ओ गोदो गोदाय बै आबौ आबौमोननिफ्राय जों बैफोरखौ सोलोंबोयामोनब्ला माने बेफोरबायदि जौगानायखौ मोननाय नङामोन आरो नोंथां ना? औ।
मानोना बेयो ओ जोलैनिफ्राय जोलै बारस्लायबोनाय बा जार बारस्लायबोदों बियो औ बेबायदिनो माने गोजौनिफ्राय गोजौ माबा मोनसे ओ जौगाथाय बा आपग्रेद जालांगासिनो आरो ना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ। जोंनि थाखायबो मोजां नोंथां दा बेफोरबायदि गेलेनाया। गोजौ लेभेलसिम सौहैयोब्ला जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो बेफोरबायदि गेलेग्रा ओंखारबोयोब्ला माने जोंनि बर' हारिनि थाखायनो माने गोग्गाथाव आरो नों
नोंगौ नोंगौ। होमबा नोंथां ओ सावरायनायखौ जों ओ फोजोबथ'नोसै बेखिनियावनो।
जागोन नोंथां जागोन थां